हेलौ औ नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
अ नोंथां आं दाथ ओरैनो दंथयो।
ओंखाम जाबाय?
जाथवाखै
औ मा ओंख्रि ओ फोर संखो ओ संनानै दोनखो?
दाथ ओंख्रिया औवा मेवाइ ओमफायो अनला संगासिनो
आतसा बहुत गथाव ओंख्रि होमबाथ उम दा एसे फ्रि नामा?
औ फ्रियानो दङ
औ आं आंनो दसे सम रायलायनो थाखाय सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
आ औ आं माने उम बे खोथाखौनो सावरायनो सान्दों जे जानाय लोंनायनि औ दाथ माने जों मा मा जायो गामियाव बा जोंनि नखरफोराव मा मा ओंख्रि जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? आतसा औ एसे फोरमायनानै हो होमबालाय
दाथ जोंनि गामियाव मेन ओंख्रियानो जाहैबाय अनला दाउ सबायजों दाउ नारजि अमा बेफोर आरोना
औ आमफ्राय बोरि बोरि ना इफोराव ओंख्रिखौ बोरै बोरै सङो बा बोरै बोरै जोङो जगार खालामो बेबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दाथ' जाहैबाय आं अनला जों दाउखौ फोरमायना होनो सानदों नोंथांनि
ओ औ औ
अनलाजों दाउ बुङोब्ला जोंनि बेराद गोथाव बे ओंख्रिया
औ
फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनाय जायो
औ अनलानि औ
औ सोमनानै दोननानै दसे दसे गोबाव सम सोमनानै दोननानै बे खेरखायाव सोमनानै दोननानै बिनि दैया रानबाथाय
रुइबाथाय अनलाखौ माइरंखौ देहैनाय जायो उवालाव
औ औ
आरो बेदरखौहाय फार्स्टावनो सामब्राम बानलु
होनानै एव एव एवथ्रमना लानानैहाय दै होनानै बेखौ गोदौ होनाय जायो गोदौ होन नानैहाय अनलाखौ उवालाव देना लाबोनानै
गोदौ गोदौबाय थानाय समाव होफैनाय जायो
आतसा औ
हो हो होफैनानैहाय आरो खारैखौबो होनाय जायो खारैखौ होनानै खारैखौ होनानै दसे गोदौहोना गोदौहोनानै मोनबाथाय खांनाय जायो आरो
ओमफ्राय माने बे बे ओंख्रिखौ संनो जों गोब्राब लायो गोब्राब जायो नामा बेफोर ओंख्रिखौ संनो आतसा होनबाथ' बेफोर ओंख्रिखौ संनो जोंङो एसे टाइम लायो खोमा ना
औ टाइमानो लायो मानोना दाथ' उवालबो गैला गोदोनि बायदि
औ औ बेनिफ्राय ओरैनो ओमफ्राय बिसिबांसो सम लायो बेफोर ओंख्रि मोन्नो थाखाय ओंख्रिखौ जोंडो फोमोन बेफोर ओंख्रिखौ मोनहोनो थाखाय दा जों फोमोननो थाखाय बेसेबां समसो लायो जों
ओंख्रिखौथ' बेखौ बे ओंख्रिखौल' संनो गोबावनो लायो मानोना अनला देनाय आरो बेदरखौ एवनानै फोमोननाय मा नायावनो समा गोबाव थाङा गोबावआनो थाङो
आतसा बेनिफ्राय आरो बेखौथ' आं एसे बुजिनो मोनबाय आरो बेनि अनगा आरो बेलेग बेलेग ओंख्रि संनो रोंबावयो नामा नोङो
औ
ओरैनो मा मा ओंख्रिफोर मा मा ओंख्रिफोर संनो माने हायो नोंलाय
सबाइजों दाउ सबाइजों दाउनिबो खोन्थाबावनोसै आङो नोंथां
औ औ औ
फार्स्टआवनो सबायखौहाय हाथाय एबा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनानै बिनि याव थानाय बायदिसिना मैला मैलिफोरखौ फोसाबनानै लानाय जायो। फोसाबनानै लानानैहाय बेखौहाय दसे सम एवना लानाय जायो। एवनानैहाय जोङो इखौ संग्राइयाव लानानै हुख्रेमनाय जायो हुख्रेमनानैहाय जेब्ला हुख्रेमखांजोबबाय अब्ला एसे जावस्रोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दसे स
औ औ।
होननानै बेखौहाय अदाबावहाय दैजों फासआव रुनाय जायो रुनानै खारै बायदिसिना बा बानलु संख्रि होनानै रुनाय जायो। रुनानै ओमफ्रायो बेदरखौहाय बेदरखौ एवथ्रमनानै लानानैबो बदर बेदरखौ एथ्रुमना लानानैहाय बेखौहाय दसे सम एवथ्रमनानै सबायाव होनाय जायो।
औ औ ओमफाय बेफोरबायदि उम एबो एसे सम लायो आरो ओंख्रि ओंखाम माने ओंख्रि संनायाव।
औ समाथ' एसे गोबावानो लायो।
आतसा ओ बे दा जानो बोरै मोनो बिथाङालाय?
बे ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव।
आतसा औ होमबाथ' दा जोङो जोंनि गामियाव थानाय मानसिफोरा स गोबाङानो जायो खोमा बिदि ओंख्रि संनानै।
जायो।
आं आं मिनथिनायाव आरोना जोंनि गामि एरियायाव जोङो लकेल दा औ लक केल दाउ जायो बांसिन अमा जायो आरो जोङो ओरैनो खम खरसाव जानो होनोबा जोङो ना। लकेल ना दा जोंनि बिमा बा आबै बेफोरो माने ना गुरनानै जोंनो मोजाङै मो जाहोयो आरो ना गुरो मायो जेखाइ खबाइ लानानै नै दाथ' आरो दैलां सम। माने बेफोर बेफोर नाफोरखौ गोबां हमहैयो होमबा जों हमनानै जोंनो माने जाहोफैनाय मोनो आरो। दा बिथाङा ना फोर गुरनानै बा गुरनो रोंगोन ना रोङा बेफोरबायदि?
दाथ' दै दं नालाय जाम्फैयाव।
औ।
औ बिथांनि आवासखौ एसे बोरैबा जाफैदों आंनाव। हेलौ औ आवाजखौ आवाजखौ एसे आवाजखौ एसे बोरैबा खोनादों औ दासो खोनादों दे।